नोंथां आंनि रावखौ नोंथाङा खोनादो औ औ
औ खोनादों
नोंथाङा दायो मा खालामगासिनो
आङो ओरैनो दङ
अ अब्ला नोंथांजों आङो जों ओ माबानि सायाव सावरायजागोन नामा बर' हारिनि जानाय लोंनाय दोरोङारिनि सायाव
औ सावरायजागोन नोंथां
बर' बेबायदिनो जोङो दोरोङारि जानाय लोङो जानाय लोंनाय होनना बुङोब्ला जोङो गोदो गोदाय फोर जों बेफोरखौनो दोरोङारि होनना बुंनाय जायो नङा होमबा ओ थिग बेबायदिनो नोङो दोरोङारि जानाय लोंनाय ओंख्रिफोरनि सायाव एसे फोरमायनो हागोन नामा माबायदि ओंख्रिया जोंनि दोरोङारि ओंख्रि?
औ थारैनो नोंथां।
औ अब्ला एसे फोरमायना होदोलाय।
जोंनि दोरोङारि ओंख्रि होननानै बुङोला जोङो अनला सबाय खारदै खारै नारजिजों अमा बेफोरखौनो जोंनि बिथिंजाय बांसिनै जानाय जायो।
औ आ अब्ला नोंथाङा सबायजों दाउ ओंख्रि माबोरै संनाय जायो एसे फोरमायनो हांगोन ना?
औ हागोन नोंथां ओ जोङो गिबियावनो ओ सबायजों सामु अ सबायजों दाउ संनांगोन होननानै बुङोब्ला जोङो गिबियावनो सबाइखौ एवनानै हुख्रेमनानै लाग्रोनांगोन।
ओ अ